हेलौ नोंथा
औ नोंथां
ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ दा बे समावहाय आङो नोंथांनो ओ फन हरनायनि गुबै थांखियानो जाबाय दा नोंथांजों आङो ओ माखासे जोंनि ओ जेनाखि ओ सोलोंथाइ ओ जोंनि जिउआवहाय सोलोंथाइया मानि थाखाय गोनां ओ बिनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आङो ओ नोंथांजों फन खालामनाय जादों दा नोंथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होलांदों नोंथां।
औ नोंथां थारैनो जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनाया जोबोद गोनां आरो जोङो सोलोंथाइनि माखासे जे जोंनि गोनांथि आरो जोङो बिनि माखासे जोङो बेखौ माबायदि जोथोन लानांगौ आरो जोङो माबायदि जौगाहोनांगौ बेखौ जों ओ साफ्रोमबो सुबुं माहारिनाव ओ गियान सोनानै होयोबा जोङो जोबोद मोजां दा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो हायो बा मोननै रोखोमनि मोननो हायो। जेरै जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो आखाइनि हाबाफोरनि सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां? दा आरोबाव बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन सोलोंथाइ थाबावो जेरै आरिमु बा सावगारि आखिनाय आरो जोङो थुनलाइयारि सोलोंथाइ बेफोरखौबो जोङो मख'नो हायो। आरो बेबायदिनो हारिमुनि जे मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय बिनि सोलोंथाइखौबो जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो आखाइनि हाबा जोंहा गोबां फाराग दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालिनि सोलोंथायाइयाव जोंहा ओ मोनसे थि नेमखान्थि थायो आरो बेयाव। मोनसे ओ इउनिफर्म थायो जेरै जोङो इउनिफर्म होननानै बुङोबा बेयाव गासैनिबो मोनथाया समान आरो गाननाय जोमनाय देलायनाय बेबायदिनो गासैबो एखे जानो नांगौ बा जोंनि गाननाय जोमनायफोरा एखे जानो नांगौ। बेबायदिनो जोङो थाखो लायै थाखो बिजाबफोराबो एखे जानो नांगौ दा बैफोरखौ जयै। नोजोर बोनानै मोनसे इउनिफर्म होननाय जायो दा फरायसालियाव फरायसालिनि सोलोंथायाइयाव मोनसे थि समफारि थायो आरो बेबायदिनो माखासे थि आयदाफारि थायो बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोङो बारस'नानै जोङो लानो हानाय बेबायदि गोहो गैया। बा जोङो फोरमान बिलाइ थायोब्लासो मोनसे ओ थाखोनिफ्राय मोनसे थाखो खौ जोङो बारनो हानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइया मोनसे बयनिख्रुइबो गोनांसिन सोलोंथाइ होननानै जोङो सानजायो। जेरैनाखि जोङो सासे गुबुन आयदायाव सोलोंथाइ गोनां सासे सुबुङा जोङो हाजारखि गोरों जाया मानो दा जोङो सोलोंथायारि मोनसे फोरमान बिलाइखौबो जोङो नांफागौ। दा बेनिखायनो फरायसालिनि सोलोंथाइया जोंहा जोबोद गोनांसिन। दा बेनिनो आङो सोल फरायसालिनि सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो नोंथांनो फोरमायनो सा थांगासिनो दङ दा जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबैयै जोङो फरायसालियाव थांथारनो नांगोन दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि फराफारि आयदाखौ जोङो ओ सोलोंनो नांगोन आरो बिनि जोंहा हारोंथाइ लानाय बा आनजाद लानाय जोङो बेखौबो ओ मोजाङै ओ बाहागो लानांगोन आरो बैफोर आनजादफोराव जोङो पास जानो नांगोन दा बेबायदिनो जोंहा फरायसालिनि सोलोंथाइया गुदि थाखोनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम फारियै ओ बारायलाङो दा बेबायदिनो जोङो ओ सासे सुबुङा गुदि थाखोनि बा गुदि सोलोंथाइखौ जोङो मोननो हायाबा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाहैनायाव गोब्राब जानाय जोङो बेखौ नुनो मोनो बा जोङो गुदि थाखोआव जे जोङो माखासे फोरोंनाय आरो गोजौ थाखोआव फोरोंनाय बियो आलादा आलादा रोखोमनि जायो जेन' गुदि थाखोआव जोंहा जे बेबायदिनो हांखो सिनायथिनाय अनजिमा सिनाय थिनाय आरो बेबायदिनो गुदि सोलोंनां बा गुदि आयदाफोरनि सायाव जोङो सोलोंनाय जायो। दा बेबायदिनो जोङो गोजौ थाखोआव जोंहा बेबायदिनो माखासे ओ गोथौ बा गुवार आयदानि सायाव फरायसंनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि जों सोलोंथाइ लानो बा फारियै मोजाङै जोङो आयदा फारिखौ जोङो सोलोंलांनो गोनां जायो दा फरायसालिनि सोलोंथाइ लानायनि माखासे जोंहा जोथोन बिनि सायावबो जोङो सावरायनो हायो जे जोङो फराय सालिनि सोलोंथाइखौ ओरैबायदि जोथोन लानांगौ। दा बेयो न'खरनिफ्राय जागायनानै जोङो फरायसालिसिम लानानै आरो बेबायदिनो गामिनि बा नुसुंसेनि सुबुंफोराबो। बैफोरबायदि जोंनि फरायसालिनि सोलोंथाइ लानाय बेयाव हेफाजाब होयोबा खोब मोजां। खायफा सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो गुदि सोलोंथायाइयाव बांसिन जोङो जोथोन लानांगौ बा जोंनि गथ'फोरखौ खोब नोजोर होनांगौ जायो मानो होननानै बुङोबा बिसोरो जे सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा सोलोंथाइखौ मानो नांगौ। दा बैफोरनि सोमोन्दै बिसोरो मोजां गियान गैयाबो जानो हागौ दा बे समाव बिसोरो बानाय मोजोमनायजों बिसोरो
फरायसालियाव थाङाबा सोलोंथाइखौ नागारनोबो हागौ दा बैफोराव न'खरनि मानसिफोरा खोब नोजोर होनो गोनां दा न'खरनि मानसिफोराबो हायाब्ला जोङो बै गामि ओनसोलनि जे गोरों गोरा सुबुंफोर बिसोरो बुजाया जायबाबो जोङो बिसोरखौ फरायसालियाव थांफिननायनि खाबु बा थुलुंगा होनाय जानांगोन आरो फोरो फरायसालियाव जोङो ओरैबायदि मोनसे खाबु थानांगोन गुदि सोलोंथाइनि थाखाय जेन' बेयाव उन्दै थाखोफोर उन्दै गथ'फोरा हाबो नालाय दा बेयाव उन्दैफ्रा जाहाथे ओ थांनो बाया बिनि थाखाय माखासे जानाय आरो गाननाय जोमनाय होनाय आरो। माखासे फोरोंथाइफोरखौ जोंहा गेलेनायजों लोगोसे फोरोंलांनाय बेबायदिनो खन्थाइफोरखौ जोङो मेथाइयाव फोरमायनाय आरो जोङो फाव फेसनफोरजों जोङो फोरोंनाय। बेफोरो थानो नांगोन आरो जोंहा फोरोंगिरिनि मोनसे मोजां आखु। हिसाबै जोंहा फोरोंगिरिनाव मोनसे मोजां समानथि अननाय। बा बयखौबो समान अननाय थानांगोन आरो थुलुंगा होनाय थानांगोन। बेबायदिनो जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय होननानै बुङोबा। फरायसाफोरखौ ओ मोजाङै जे हानायाव जोङो बाख्नायनाय बेफोरो जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय जायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोङो फरायसालिनि अनगायै फरायसालिनि सोलोंथाइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आ आखाइनि हाबाफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि जिउनि थांना थानाय राहाखौ जोङो ओ लाखिनो हायो बा जोङो ओ मावनो हायो आरो नोंथां। दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांनिसिम। जे सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनाय नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे सोलोंथाइ फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो आखाइनि हाबा बा गुबुन सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंथां।
ओ दा आङो नोंथाङा आंनि सिगाङाव सोलोंथाइनि सोमोन्दै ओ गोथौयै फोरमायनानै थांबाय। ओ दा आंबो बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे जावलिफिनबावनो सानदों बा सावरायफिनबावनो सानदों। दा जेनाखि जोंना ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सोलोंथाइयानो जाबाय सोलोंनायनि मोनसे खान्थि। जेरावहाय बियो गासै ओ सुबुंफोरनि ओ देहायारि ओ ओ देहायारि गोसोआरि ओ मेलेमारि जौगानायखौ सरजाबफानानै लानाय जायो ओ सोलोंथाइआ जाहैबाय ओ जोंना सोलोंनाया मानसिया जोनोम जाजेननायनिफ्राय थैजासिम मानसिनि सोलोंनांगौआ माब्लाबा जोबनानै थाङा ओ जोङो ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव माबा मोनसे नङा ओ माबा मोनसे ओ जोङो ओ सोलोंनानै लानांगौ जायो ओ बेबायदिनो जोङो ओ सोलोंनायखौ ओ जोङो जोंनि जिउजों लोगोसे लांफाबाय थानांगौ जायो दा सासे ओ सोलोंथाइया जाहैबाय ओ जोंनि ओ गियान खौ जौगा होग्रा ओ मोनसे गियाननि डाता बा फुंखा बायदि ओ जाय जायखौ जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो। दा जोङो ओ सोलोंथाइ ओ बेखौ जोङो ओ जोङो मोननै ओ जायगायाव लानो हायो बेनो जाहैबाय फरायसालियाव बा फरायसालिनि बाहेरायाव। ओ जोंना फरायसालियाव औ सोलोंथाइखौ माबोरै ला लानो हायो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गंसे फरायसालियाव ओ फरायसाफोरनो ओ मोनसे ओ मेलेमजिबिफोरा जे माखासे फराफारिफोरखौ ओ जाय फरायसाफोरनि थाखाय फरायनो गोनां माखासे आयदाफोरखौ सरजाफानानै मोनसे फरायफारि ओ बानायनानै हो होनाय जायो दा बै फ-फराफारिनि जोहैनो फरायसाफोरा ओ बे आयदाफोरखौ फरायनानै गावबा गाव गियानखौ बुथुमनानै लायो। दा बैफोरबायदि आयदाफोरखौ जोंना फोरोंगिरिफोरा। फरायसालियाव बुजायनानै होयो आरो फरायसाफोराबो गोसो होनानै खोनासङो आरो मेलेमाव सोनानै लानानै बेबायदिनो गावब गाव जिउआव बैफोरबायदि गियानखौ एप्लाइ खालामो आरो ओ आरो बेबायदिनो जोंहाय बाहेरायाव सोलोंनाय होननानै बुङोब्ला जे मानसिनि सानफ्रोमबोनि जिउआव थां- थांनानै थानायाव माखासे मावनाय खामानि बेफोरनिफ्राय मानसिया गोबां खायदा आदबफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बबेबा मोनसे खामानिखौ मावोब्ला जोङो फार्स्ट मावजेननाय टाइमाव जोङो रोङा रोङा जायो। आरो उनावहाय जोङो मावै मावै मावलांबाय थायोब्ला जोङो बे खामानियाव गमामायैनो जोबोर रोंखा राखा जायो बा आखा फाखा जायो। दा बेबायदिनो जोङो जोंखौ सोलोंथाइया देहायारि- देहायारि गोसोआरि आरो मेलेमारि महरै गोख्रों खालामनायजों जोंखौ जोंनि जेंना माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायावबो गोरलै खालामनानै होयो। मानोना जोङो मानोना सोलोंथाइया जोंनि गासै जौगासारनायाव खामानि मावो सासे जोङो सोलोंथाइ गैयै मानसिखौ जोङो गंसे बैथा गैयै नाव जों रुजुनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला सोलोंथाय गैयै सुबुंआहाय सुबुंखौ जोङो समाजाव बे बेसेन होनाय जाया मानो होननानै बुङोब्ला बैसोर सुबुंफोरा आबुङै ओ जेनाखि ओ ज जौगासारनाय समाजजों गोरोबना रोङाबो जानो हागौ औ आरो जेनाखि जोङो सोलोंथाइजों मा- -माबोरै दावगाबोखो जोङो बेखौ आथिखालनि मुगायावनो नुनो मोनो। जे गोदोनि समावहाय फरायसालिनि सोराङा नुजाथिबोयै समावहाय बै गोदोनि सुबुंफोरा माखासे समाजारि जेंना आरो रांखावरि जेंनाजों गोबां नारसिनजानानै दंमोन। नाथाय आथि आथिखालाव बैफोर जेंनाफोरा खमायबोनो हमदों बेनि जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइनि ओ सांग्रांथिया बांनाय आथिखालावहाय सोलोंथाइनि सांग्रांथिया थारैनो बांबोबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेनि जेनाखि गोनांथिखौ जोंनि फरायसा आरो गासै बिसोरनि बिमा बिफाफोरा आथिखालाव फारियै बुजिबोनो हमबाय जे सोलोंथाइया जोंनो बा सुबुं माहारिनो मोनसे लामा दिन्थिनानै होयो जाय लामानि गेजेरजों सासे सुबुङा गावनि जिउखौ दैदेन मोजाङै दैदेनलांनो हायो। सोलोंथाइया जोङो गावखौ गाव गसंथानायाव बा माबा मोनसे जिउआव थांना थानायाव मावना जानो थाखाय जोंखौ राहा होयो। आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि जोंनि जिउआवहाय जेसेबांखि जेंना फैया मानो बेखौ सुस्रांनायावबो हेफाजाब होयो आरो बेजों लोगोसे समाजजों सोमोन्दो गायसननाय मोजां हाबा मावनाय मोजां साननाय हनाय बेफोरबायदि जे गियानखौ गियान सान्थौखौओ सोलोंथाइया जोंनो होयो। दा जोङो ओ बे सोलोंथाइखौ ओ बांसिनै सांग्रांथि होनाया जोबोर गोनां ओ जोङो ओ बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लाखिबाय थानांगौ ओ आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो ओ सानसे ओ बे ओ बे मुलुगखौ जेनाखि मोजां बे समाजखौ मोजां दानायाव बयबो हेफाजाब होलायनांगौ ओ दा बेनोसै आरो नोंथां दा जोंनाहाय समाबो जानानै फैबाय नोंथां ओ जों जोंनि रायजलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां।